हेल' हेल' नोंथां
हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांखौ फन खामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम ओ जि जोंनिया आबाद मावो बै आबाद मावनायनि सायाव
औ।
सावरायनो सान्दोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ। बिदिब्ला नोंथांनियाव जेनेबा फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन ओ नोंथांमोननि जायगायाव बै बेसर आबाद मावो नामा नोंथां?
औ नोंथां मावनाय जायो मेसें बोथोरावहाय
औ मावोब्ला नोंथाङा मा रोखोमै मावो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां जेरैहाय जोङो बेसर आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियाव हाखौ एवग्रोनानै लानांगोन
औ नोंथां।
हाया जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो बेवहाय बेबादिनो आरो बेबादिनो जोङो हासारफोरबो सारनाय जायो आरो नोंथां दानियाथ' बेबादिनो बारा इसिबां मोजां जानो नागिरा नालाय आबादफोरा बेनिथाखायनो जोङो रासाइनारि हासारफोर रासायनारि हासारफोर बाहायो आरो ओ सिगांनि दिनावथ' बेबायदिनो गोबोर हासारफोरखौल' बाहायोमोन फेसेव हासार बेबायदिनो जोङो हासार बाहायखांनायनि उनाव ओ आरोबाव हालेवबनानैहाय हाखौ मोजाङै फोरानो। फोराननानैहाय जोङो बेवहाय बेसरखौ फोनाय जायो आरो नोंथां आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानैहाय जाहाथे बियो समान औ समन मोजां रज'यो बेनि थाखाय आरो बेनि उनावहाय जेब्ला बेसरा
सप्तानै सप्ताथामनि उनावहाय जेब्ला बेसरा रज'गोन बा बिलाइ गांलै गांलै जागोन अब्ला जों बेवहाय आरोबाव मुलि सारनाय जायो नोंथां जाहाथे बे बेसर फोरखौ एम्फौआ जाया बेनि थाखाय जों बेवहाय मुलि औ मुलि बाहायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबादिनो बाहायखांनायनि उनावहाय ओ जोर अखा मोनाब्लाथाय बेसरा एसे देरखांनायनि उनावहाय जोङो दैबो होनाय जायो आरो नोंथां जुदि अखा मोनाब्लाथाय औ आरो बेनि उनावहाय जेब्ला बेसरा बिबार बारगोन फिथाइ थायगोन फिथाइ थायखांनायनि उनावबो खायसे खायसेया बेबादिनो जोङो फिथाइ मोजां जानायनि थाखाय मुलि बाहायनायखौबो नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ भिटामिन होयो आरो बेबायदिनो जोङो बेसर आबाद- खौ मावो आरो नोंथां जेब्ला फिथाइआ थाइ खांनानै अब्ला बिफाङा रानगोन अब्ला जों बेखौ फुयो फुखांनायनि उनावहाय नायो गोदोथ' जोङो मोसौजोंनो नायोमोन बेबादिनो बे दुब्लिफोराव बेहाय सनस्रानानैहाय ओ लिरनानै साफानो बेफोराव नालाबायोमोन आरो दानियाथ' मेसिनजोंसो नायो
औ
बेना नाजोबो दानिया
नंगौ नोंथां थारैनो
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बे बेसर आबाद खौ गोबाङैनो मावो नोंथां बेवहाय बेसर आबाद मावोब्ला बुङोब्ला जोंनिया बै दैज्लां बोथोराव जोंनियाथ' आबाद मावनाय जायोना नोंथां बे आबाद मावनाय जायगाफोरावनो जोंनिया बेसर आबादफोरखौ मावो बेयो जेब्ला आबाद मावखांनायनि उनाव जोंनिया जि थालांनाय नारा बैफोर नाराफोरखौ जोंनिया आ फुना लायो सोरबाबा सोरबाबा जोंनिया बिदिनो आ बेखौ खावना होयो खावखां बेनि उनाव जि औ नोंथां जोंनिया बेवहाय हालेवनांगौ जायो एसे हाखौ जोङो हालेवना लाग्रोनानै खेबनै खेब खेबनै गाहामैहाय एवो सोरबा सोरबि आरो टेक्टरजोंनो एवनाय जायो आरो जोंनिया माखासे गायो नालाय जोंनि जायगाफोराव बेनिखायनो ट्रेक्टरजोंनो खम समनि गेजेरावनो एवना लाग्रोयो आरो एवना लाखांनायनि उनाव जोंनिया जे हासार बै हासारखौ जोङो सारग्रोनाय जायो हासार सारखांनायनि